हेल नोंथां
हेलौ
हेल नोंथां खोनादों ना खोनायाखै
अ खोनादों नोंथां
हेलौ नोंथां खोना दोंना
औ खोनादों नो थां खोनादों औ
जों दिनै माबा अनला दै सावराय न' हेलौ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
जेनेबा अन अनला मैगंखौ जोङो मा माबायदियै सं नो हायो बिनि सोमोन्दै सावराय नो दिनै
औ ओम
अनला मैगं होनोबा जोनबा जोनबा बेलेग बेलेग रोखोमै संनानै जानो हायो
ओम
जेरै ऐ मैथ्रु बि बार अनला मेवा अन
औ
जेरै जोङो बेलाथि अनला बेलाथि अनला सङोबा खारै होनो नाङा
औ
बेबाय दिनो लाथिख' अइ
हेलौ
एवग्रोना थाव इसे होनानैहाय
औ खोनादों औ
माथा माइरंखौ बेबायदिनो गुन्दै देनानै लानानै अन अनला संनानै जानो हायो आरो नो नोंथाङाबो बुंनो हागोन अनला मैगं खौ माबायदि सङो बिनि सोमोन्दै
आङो मेवा अनलानि सोमोन्दै बुंनो खोनादोंना नोंथां खोनादोंना ओ जोङो मे-मेवा अनलाखो संनोबा जोङो सि सिगां ओ अनलाखो देनानै लाग्रोयो गुन्दै खामना लाग्रोयो आरो बिनि उनाव मेवाखो जोङो ओ एवनानै लाग्रोयो संनानै लाग्रयो बिनि उनाव जोङो ओमफ्राय ओम अनला दा अनलाखौ जोङो होनाय ज जायो होसननाय जायो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि अनला संनाय दोङो दाउ अनला दाउ अनलाखौबो जोङो ओ बिदिनो दाउखौ सेरनानै लाग्रोयो दाउखौ सेरखांनायनि उनाव आरो ओम अन गुन्दैखो होना होयो।
औ नंगौ नोंथांनि बुंनाया थिगानो बेबायदिनो दाउखौबो अनला जानो हायो जोङो बेबाय दिनो माथा माइ रं गुन्दैखौ बेबायदिनो थबसियाव देनानै आरो दानि आथिखालि मेसिन बेबायदिनो ओंखारबाय। ग्रेन्डार मेसिनाव होनानै बेबायदिनो माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लानानै बेबायदिनो दाउखौ सेरनानै बेबायदिनो संनानै जोङो ओ जानो हायो आरो मैथ्रु बिबार अनला होबा मै बिबारखौ जोङो बेबायदिनो खारै होनानै आरो माइरं गुन्दै देनानै लानानै बेबायदिनो बेदर होनानै नाफोर होनानै बेबायदिनो संना जानो हायो। जेरैहाय मैथ्रु बिबारखौ खौहाय खारै एसे होनानै बेबायदिनो एवख्रबग्रोनानै लानानैहाय आरो बेबायदिनो बेदरखौ सेरखां संग्रोना लानानै उनाव आरो दै होनानै बेबायदिनो मोजां गोदौहोनानै माइरं गुन्दैखौ होसननानै बेबायदिनो जोङो सं
औ।
नानै जानो हायो। आरो नों थाङा मा मा रोखोमनि अनला संना जानो हाबावो बुंनो हागोन
औ आङो ओ बे हेल' नोंथां खोनादोंना हेलौ औ आरो आङो बेबायदि अनला खोनादोंना नोंथां औ आरो आङो बेबायदि अनला संनो बुंबावगोन ओ बुथुवा फिथाइनि अनला बुथुवा फिथाइनि अनला संबोला जोङो ओ फासआवनो बुथुवखौ संख्रेदों एख्रबग्रोनानै संख्रेदों एख्रब रुनानै आर रो खारै होनानै फोमोनगोन एफबबाय थागोन आरो बिनि उनावहा जोङो अनला खो देना लाग्रोनानै बिनि उनाव दै होनानैहा अनला खौ होसनगोन आरो
औ नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो थिगानो आरो जोङो बेबायदिनो खारै गैयि अनलाबो जानो हायो
औ
बेबायदिनो जेरै माबा सबाइ गोलाव आलु बेफोर खौबो जोङो अनला संनानै जानो हायो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो दस्रा दस्रायै बेबायदिनो अनला मैगं संनानै जानो हायो
औ
नोंथाङा मा रोखोमनि अनला जानाय मिथिबावो? बेयाव नोंथां खोनादोंना? हेलौ औ हेलौ नोंथां औ नोंथाङा आरो मा मा अनला जानायनि सोमोन्दै मिथिबावो फोरमायनो हागोन
ओ आरो जों मासलांखार बि खार हेल्लो नोंथां खोनादोंना आरो जोजोंङो मासलांखार मासलांखाल बिबारनि अनलाबो जानो हायो। होम मासलांखाल ओ मासलां खार अनलाखौ जोंङो बेबायदियैनो
औ
ख्रबग्रोयो संख्रिदों आरो एवख्रबनानै बिनि उनाव आरो खारैदों खारैदों आरो एसे खारै होनानै एवख्रबो आरो बिनि उनाव जोंङो ना होनोबाला आ नाखौ सेरखांना लाग्रोनानै आरो बिनि उनाव नाखौ जोंङो अनला होखांनानै होनानै नाखौ होसननानैबो जानो हायो, आरो बिदिनो गोबां दंबावो दे नों थांङाबो सावरायनो हागोन नामा?
औ औ बेबायदिनो आंबो ओ उवा-उवानि मेवाखौबो ज-जानो हायो बेबायदिनो आआंङो सिगांङावनो उवानि मेव वा अन वा संनाय जायोबा बेबाय दिनो उवानि मेवा खौ बेबायदिनो जिरनानै हानानैहाय बेबाय इदिनो एवख्रबग्रोयो इदिनो संख्रि होना नै एवख्रुबग्रोनानै उनावहाय दै एसे होसिगोन आरो खारै होसिगोन बेबाय दिनो एवख्रबनानै आरो बेबायदिनो दै होनानै गोदौहोनानै बेबायदिनो माइरं माथानि माइरंखौ गुन्दै थबसेयाव देनानै लानानै बेबाय दिनो होसननानै बेबाय दिनो अनला सङो आ रो बेदर फोर थायोबा बेदर बेबायदिनो सेरनानै बेदर बेबायदिनो मोनजासे फोमोनखांनानै बेबाय दिनो होसनसिगोन बेबाय दिनो संनानै औवानि मेवाखौबो बेबाय दिनो अनला संनानै जानो हा थायो आरो
औ।
बेबायदिनो गोबां रोखोमनि अनला जानो हाबावो जोङो बेबाय दिनो खारै गैयि फोरबो
औ।
आरो नोंथाङा मा मिथिबावो? औ
नोंथाङा खोनादों ना? ओ औ ओ बेलाथि अनलादों ना दों संनायनि बाग गै आङो बुंनो सावरायनो उम जोङो बेला थि अनला खो जायोबा ओरैबायदि रो खो खोमनि सोङो ओ बे ओ बेलाथि थावदों एवनानै एवनानै लायो आरो बिनि उनाव थावनि ओनरलायो आरो बिनि उनावहा बेबायदिनो उम उम अनखौ देना लागो ग्रोननानै बेबायदिनो आरो दै होनानै गोदौ होनानै बिलाथि अनला अन गुन्दैखौ होसननाय जायो आरो बिनि उनाव ना सोरखांना ला नानै बिनि उनाव नाखो होसननाय जा जायो।
औ बेबायदि औ खोनादों नंगौ नोंथांनि बुंनाया थिगानो। बेलाथि अनलायाव बेबायदिनो खारै होनांलाया। बेबायदिनो थाव से सेरनानैबाबो अनला संनानै जानो हायो। ना थाबाबो। बेदरबाबो बेबायदि बिदिनो होसननानै अनला संनानै जानो हायो।
औ
आरो बेबायदिनो दंबावो बुहुद नो मा मा रो खोमनि अनला संना जानो हायो आरो नोंथाङा मिनथिबावोना? बुंनो हागोन मिथिबावोबा सावरायबावनो हागोन।
औ खोनांदो हेलौ उम आरो जोङो बेबायदिनो उम।
औ‌
औ खोनादों। नोंथाङाबो सावरायफिननो हागोन नामा?
औ बेबायदिनो मास लांखारफोरखौबो जानो हायो बेबायदिनो सिगाङावनो गोबाव मोजाङै एवख्रबग्रोनानै बेबायदिनो सं ख्रि होनानै एवख्रबनानै लाग्रोनानै हाय मोजां एव ख्रबनानै लानानै उनावहाय आरो बेबायदिनो माइरं माथा माइरं गुन्दै देनानै लानानै दै होनानै बेबायदिनो सारस्रिनानै होनानै बेबायदिनो मास लांखारजों दाउ बे जों बेबायदिनो मोजाङै संनानै जानो हायो लकेल बेबायदिनो लकेल दाउ बे दरजों जोबोर गोथाव जायो बेबायदिनो जोङो मोजां मोजाङैनो संनानै जानो हायो
औ
आरो मा मा मिथिबावो नों थाङा अनलानि फारसे
सावरायनो मैथ्रु बिबार अनलायदो अनलादों खांख्राइदोंनि सावरायनो ओ मै ट्रु बिबारखौ फार्स्टआव एवख्रुबनानै लानोसै संख्रैदों आरो बिनि उनाव उम संख्रिजों एव हुख्रबनानै फोराननानै आरो बिनि उनाव खारै होनानै एवख्रबनानै लागोन आरो बेनि उनाव उम अन गुन्दै खो होसन होसननाय जागोन अन गुन्दैखौ माथो अन गुन्दैखौ आरो बिनि उनाव जोङो खो एवना लागोन फोसाबना लानानै आरो बे खांख्रायखौ होसननाय जागोन आरो औ।
दंगआव नंगौ नोंथां बुंनायाबो थिगानो। बेबायदिनो गोथाव जायो खां ख्रायजोंबो बेबायदि बिदिनो जानो हायो जोङो। नाजोंबाबो बेदरजोंबाबो बेबायदिनो बयलारबाबो ल खेलबा दाउबाबो बेबायदिनो अनला संना जानो हायो।
औ।
होमबा दिनैनि जोंनि अनला मैगं संनायनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथनोसै नोंथां। औ गोजोनथोंसै। औ गोजोन्थों।